हेलौ औ नोंथां नोंथाङा फ्रि ना
औ नोंथां फ्रि
नोंथाङा फ्रिबा दसे सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां
आं नोंथांनाव बेखौनो सो सावरायनो सानदोंमोन दे गोदो-गोदोनि-गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायाव मा सोलायनाय फैदों बिनि बावगै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन
बुंनायसाय
औ औ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला दानि आरो गोदोनियावहाय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय जोंङो। गोदोनि दिनावहाय जोंङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंङो आबाद बायदिफोरखौ मावनांगौ जायोमोन ओ जोंनि ओ बर' गामिफ्रावहाय गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोबोद आबाद मावनानै जाबोबाय ओ जेरै ओ दैलां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद बेफोर आबादफ्रा जादों दैलां बोथोराव जोंङो बांसिन माइ आरो बायदि-बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ गायनाय जायो ओ जेरै मेसें बोथोराव जोंङो गोबां रो खोमनि ओ आबादफोर जेरै बानलु जोगोनार मैगं थाइगं बायदिफोरखौ जों गायनाय जायो ओ जोंङो माइ आबाद गायनायावहाय जो गोदोनि समावहाय जो गोबां खस्थ' मोनोमोन जेरै जोंनि बर'गामिनि ओ ओम न'खरनि हौवा गाहायफोरा फुंनि ओ थाम बाजिनाय लोगो लोगोनो दुब्लियाव मोसौ हाल आरो नांगोल बाननानै जोङो दुब्लियाव ओंखारबोयोमोन। आरो बिसोरो ओ हालौवनो थाखाय मोसौ हालखौ जुरिजेनोमोन आरो बिसोरो हालेवनानै ओंखाम न'खरनि ओ आइजोफ्रा ओंखामखौ फुंनि दाइन बाजि बा गु बाजिफ्रावहाय ओंखामखौ होफैयोमोन। बिसोरो ओब सानजौफु ओ जेरै बार'था एथ गामसिम हालेवनानै बिसोरो ओ हालेवनानै बिसोरो न'आव थाङोमोन आरो आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों माइ आबादखौ ओ बर' हारिफ्रा गायोमोन ओ ओ जेरै माइ गायग्रोनाय माइ गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो ओ खोथिया फोगोरोनांगोन आरो खोथिया फोखांनायनि उनावहाय जोङो ओ मास मोनसेसो एबा देर माससोनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फुनानै ओ बेखौहाय गायनाय जायो। बे ओ खोथियाब खुनाय आरो गायनायफोरावहाय जोङो ओ गोदोनिस समफ्रावहाय ओ गोबां गामिनि आइजोफ्राहाय अदल बदलै जोङो ओ माइ गायनाय फुनायाव ओ हेफाजाब होलाय लायोमोन जिहेथु जोंहा गोदोनि समावहाय ओ रांखावरियाव जोबोद ओ जेंना फैयोमोन आरो ओ रांखावरिफ्रा ओ बांसिनानो ओ खममोन गोदोनि दिनावहाय बेनि थाखायनो जोङो ओ गामिजों गामि एबा न'खरजों न'खर गावजों गाव ओ सावरि बादालि जालाय लायो आरो अदल बदल माइ गायलाय लायोमोन बेफोरनो ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे ओ आदब खायदा आरो मेसें ओ आबादफ्रावबो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेफोर आबादफोरखौ ओ गायखांनायनि उनावहाय जोबा गोबां जोथोन लानाय जायोमोन जेरै दैनिफ्राय लानानै दैनिफ्राय लानानै ओ एम्फौ एनला आलि बायनाय मा बायनाय बेफोरखौ जोङो थेथेहैबाय थानांगौ जायोमोन जेरै ओ माइ ओ गायखांनायनि उनावहाय माइ फिथाइ ओंखारहां जायोब्ला माइ बिबार बारोब्ला जोङो गोबां एम्फौ एनलाफ्रा जों खौ ओ जेंना होयो जेरै एम्फौ माइ बिब बिबार जानाय मानाय बेफोराव जोङो गोबां ओ मुलि बायदि बायदि सारनांगौ जायो उम आरो बेनि उनावबो ओ गोबां दानि जुगफ्रावहाय गोबां एम्फौ एनलाफ्रा माइनि ओ थखाखौ अरस'नानै ओ गाहायाव खोलैनायाव जोबोद जेंना खालामो। आरो ओ माइखौ हाख थांनायनि उनावहायबो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो न' फार से लाबोनांगौ जायो जेरै माइ हाखांनायनि उनावहाय जोङो माइ सरनाय आरो माइ रोगानाय बेफोराव जोङो गोबां खस्थ' ओ मोनो ओ गोदोनि समावहाय जोङो ओ गोबां गोजान गोजानहालागै बेफोरबायदि माइ सरनाय माइ सरनानै ओ न'खर न'सिम लाबोनाय बेफोराव जोङो गोबां गिलिर गिलिर खस्थ' मोननांगौ जायोमोन। ओ नाथाय ओ दानि दिनफ्रावहाय जोङो बेफोरखौ गोबां सोलायनाय नुबोदों ओ जेरै होनोब्ला जोङो उम दानि दिनावहाय जोङो ओ गोदोनि बायदि नांगोलजों मोसौजों हालेवनो ओ गोनांथि गैला दानि जुगावहाय जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां ओ बुरजा बुरजा हाफोरखौ जोङो हालेवनो हायो ओ जायनि गेजेरजों ट्रेक्टर एबा हेन्दड ट्रेक्टर बायदिफोरजों जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां ओ हालेवनानै जोङो माइ गायनो हासै आरो औ आरो बेफोरनि बेलायाव जोङो ओ एसे रां खरसा जायो ओ जेरै ट्रेक्टरनो ट्रेक्टर बिगोमानो जोङो रां हरनांगौ जायो बेनि थाखाय ओ रां खरसा जायो। आरो ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां सोलायनाय नुबोदों जेरै ओ गोदोनि दिनावहाय अदल बदल ओ माइ गायलाय लायोमोन आरो दानि दिनावहाय बेफोर ओ बायदिखौ जोङो नुनो मोनला ओ जायनि सोलाय जोङो ओ रांखावरि होयोब्लासो मानसि एबा माइ गायग्रा खोथिया फोग्रा बायदिफोरखौ जोङो मोननो हासै नङाब्ला ओरैनो ओ रावबो मावनानै होफैलायला आरो गोदोनि समावहाय जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बेफोरखौ जोङो ओ लानांगौ जायोमोन जेरै गोदोनि समावहाय जोङो माइ हाखांनायनि उनावहाय गोबां ओ बार मारा होनाय मारा जाबनाय बायदि बायदि जिगाब खायगारनाय बेफोरखौ जोङो मोसौजोंनो ओ गिदिं गिदिं होनाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगफ्रावहाय बेफोरबायदि गैलिया गोबां सोलायबोबाय जेरै ओ माराहोग्रा माराहोग्रामिसिं माराहोग्रा दनद्रं बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गोबां नुबोनो हादों ओ आरो दानि जुगावहाय जोङो ओ गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि माइ हानाय हाग्रा मेसिन माइ गायग्रा मेसिन बायदिफोरखौ जोङो ओ दानि मुगाफ्रावहाय गोबां ओ सोलायनाय नुबोदों।ओ फोरफोरखौ जोङो रोखा रोखायै गोदोनिफ्राय आरो दानिया माबायदि सोलायदों बेफोरखौ जोङो रोखा रोखायै नुहुरजोबो नोंथाङाबो ओ बेफोरनि सोमोन्दै ओ नों-नोंथांनि एरियायाव माबायदि सोलायनाय ओ नुबोदों नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ औ नोंथाङानो दानि बावैसो फोरमायलांखाबाय जोंहा आबाद होननानै बुं बुङोबा आबादा मोननै रोखोमनि जेरै दैज्लां बोथोराव मावनाय मोनसे आबाद आरो मेसें बोथोराव मावनाय मोनसे आबाद जायखौ जों बुङो दैज्लांआव मावनाय आरो मा मोनसेया मा गोरान खेथि मावनाय जोंहा ओरैनो सिगां समावहाय मोसौजोंहाय हालौव होनानैहाय माइखौ गायनाय जायोमोन खोथियाफोरखौ फोनाय जायोमोन नाथाय दानि समावहाय जोङो मोसौजों हालौवनानै नांगोल जों एवनायखौ जों नुनो मोनलिया दानि जु गावहाय जों एसे ट्रेक्टर फोरनि हेफाजाबावसो जोङो हाखौहाय एवनायखौ नुनो मोनसै सिगां समावहाय जे ज' ज'यै गायलायोमोन फुोलायोमोन आरो फाला बदलैहाय मावलायोमोन बेफोरखौहाय जों दानि जुगावहाय बारा मोननो थांलिया दानि जुगावहाय रांखावरि बांनायनि जाहोनावहाय खामानि मावनो थाखाय जोङोहाय मानसिफोरखौहाय फैसानि हेफाजाबावसो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो गोरान खेथि होननानै बुङोबा जोंहाहाय आ मैगं-थाइगं मावनाय साफा साफत बागान बायदिसिना बेखौ जोंनोहाय गोरान खेथियावहाय नुनो मोननाय जायो। दैज्लांआव दैज्लां होननानै बुङोबा जोंहा माइ आबाद माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो सिगांग्रहै हाफोरखौहाय मोजाङैहाय फोमोननानै लागोरो गोनां जायो जेरावहाय सिगां समावहाय मोसौजों हालेवोमोन नाथाय दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजों हालेवनानै फोमोननाय जायो। हाखौ जोङोहाय सिगांग्र ट्रेक्टरनि हेफाजाबै नङाबा मोसौनि हेफाजाबैहाय हाखौ मोजाङैहाय एवगार नानै लाग्रोनाय जायो खनसे बिनि उनाव जोङो साननैसो दोनथ'नानै एसे अखा हायोबा हाखौहाय जोङो गुरै जायोब्ला अब्ला जोङो ट्रेक्टरनि हेफाजाबावहाय आरोबाव फिन खेबसेबाव हालेवफिननानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जों खोथिया फोनो होननानै बुङोबा खोथियाखौ जोङोहाय फोनायनि सिगां खोथियाखौ दैयावहाय बस्थायाव सोनानै सानथाम बा सानब्रैनि सानब्रै हरावहाय दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो खोथिाया जेब्ला हरथामबा हरब्रै जायो गाजा ओंखारनो नागिरो अब्ला जों बेखौहाय बोरियावहाय बोखारनानै दसे सम दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो माइखौहाय बस्थानिफ्राय लखबनानै फेनलानानै दसे सम दोननानै बिनि सायावहाय गाजा ओं दै बाहायनानै फोमोननानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो जेब्ला फोनो जायो अब्ला जों खोथियाखौहाय माइखौहाय खेरखा एबा गामलानि हेफाजाबावहाय खोथियाखौ मोजाङै फोनाय जायो आरो जोंहा खोथिया फोनाय होनना बुङोबा बियोहाय जोंनि हौवा माहारिनि खामानि जोङो बांसिनानो हौवा माहारिखौहाय मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फोखांनानैहाय बेखौहाय मोजाङै आबाद लानो थाखाय मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो बेखौ मोजाङैहाय नेटफोरनि हेफाजाबै एबा औवाफोरखौहाय दाननानै होथेनानै होनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला खोथियाहाय जिबा दिन एबा जिबा दिन एबा नैजि दिननि उनावहाय जौवो आरो फुनो जायो गोरा जायो अब्ला जों बेखौ हाजिरानि हेफाजाब लानानै एबा एसे सानैसो बदल मानसि लानानैहाय फुनायबो जायो। बिनि उनाव जोङोहाय खोथियाखौ फुखांनायनि उनावहाय गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायबो जायो। जोङोहाय माइ गायनो थाखाय सिगांगोर हाखौहाय फोमोला फोमोनना लाग्रोनायनि गोनांथिबो फैयो। बिनि उनाव जोङोहाय माइ गायनो थाखाय माखासे मानसिफोरनि गोनांथि फैयो बाव जोङोहाय माइ गायनो गुबुनखौहेब गुबुनखौहाय लिंनानै लायनाय बा हाजिरा लायनाय जायो आरो जोंहा माइ गायनायावहाय
गोबां खस्थ' मोनो औ गोबां खस्थ' मोनो औ।
खोथियाफोर रोगानानै
खोथि रानना होनाय औ, औ औ।
आरो जोंहा आलि दाननाय आलि खोनाय होनबा बेफोरो हौवाफोरनि खामानि।
औ औ।
बि-बिदिनो जोङोहाय जेब्ला माइआ आबादखौ मावखाङो अब्ला जोङो जोथोन लानायनि‌ जोथोन लानायनि गोनांथि फैयो। जेराव जोङो माइखौहाय गायखांनायनि उनावहाय माइआ मोजां जानो थाखाय एम्फौफोरनिफ्राय रैखा मोननो बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंङोहाय मुलिबो बाहायनाय जायो।बेनि उनाव जेब्ला माइयाहाय मोजां जायो फिथाइ थायो अब्ला जोङोहाय माइयाहाय मोनोब्ला खानाय हानाय बो जायो बेखौ। बेनि उनाव जोंङो माइनिफ्राय माइखौहाय हांखांनायनि उनावहाय न'आवहाय रोगानाबो‌ लाबो नाय जायो। दानि जुगावथ' नोंथाङानो बुंलांखादों ट्रेक्टरजोंनो मारा होनाय आरोर ट्रेक्टर टेक्टरजोंनो मारा होनाय जायो आरो दानिया गायग्रा मेसिनबो ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। गोदोनि समावथ' बेफोर गैयामोन दानि समावहाय बेफोरखौनो सोलायनाय नुनो मोननाय जादों आरो। दे बिदिब्ला नोंथां दोन थ'नोसै।
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बिदि बिराद सावरायनो मोननानै। औ औ।